औ हेलौ हेलौ
हेलौ खोनादोंना
औ नोंथाङा खोनादों ना औ औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
मोजाङैनो दङ नोंथां नोंहालाय?
अ अ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे से आयदानिसो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां सावरायजागोन मा?
औ औ बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय। आयदानि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि बा जानाय लोंनायनि सायाव
औ औ नोंथां थारैनो जोङो बर'फोरनि बेबायदि जानाय लोंनाय होनब्लाथ' जों हा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर'फ्रा ओंखामनि अनगायैबो माने गोबां मोजां मोनाय ओंख्रिफोर दंखायो
औ नोंथां औ दङ
जेरैहाय अनला जों दाउ सबायजों साम' बेबायदिनो मैथाजों ना अमाजों नारजि फोरखौ माने बर'फोरा जोबोरैनो गोदोनिफ्रायनो जोबोर मोजां मोनो आरोना
औ नोंथां मोजां मोनो
औ ओ बुंनो थाङोब्ला माने बैफोर ओंख्रिफोराव माने जोंहा बेबादिनो गोबां जेनेबा बर'फोरा गासिबो माने मोजां मोनो जायनि जाहोनाव माने गोदोनि सुबुंफोरा थ' बांसिन बेबायदि खारदै बेफोरदि संनायखौ मोजां मोनखायोमोन नालाय ना
औ देहाफोरावबो जेबो दे देहाफोरावबो जेबो खैफोद ओ जाया नालाय
अ अ अ बेनि थाखाय जायो बुंनो थाङोब्ला माने गिबियाव माने अनलाजों दाउजों बोरैहाय सङो आं नोंथांनि एसे बुंथिना होग्रो होनोसै ना ओहम औ जों जोंनि ओनसोल फोरावथ' जेरैहा बे अनलाजों दाउ जेरैहाय जों अनलाखौ गिबियावहाय माने ओ दैजों एसे माइरङाव रुइहाबजासे माने जों दैयाव सोमहाबनानै दो नाय जायो आरोना ओहम ओ जेब्ला बे माइरंआ एसे ओ रुयो अब्लानिया माने बेखौ जोङो मोजाङैनो माने सुखांनानै जाय जों रनदैखौ सर'होनाय जायो आरो ना माने आथिखालाव बांसिना माने ग्रेन्डार मेसिन बिदिखौ बाहायो आरो आरो गोदोथ' उवाल थबसि अन्थाइ बेफोराव माने उननायफोरखौ जों नुनो मिथिनो मोनोमोन
औ नोंथा ओं
औ नों
अ अ
औ नोंथां औ।
औ
औ नो नोंथांनि रावखौ मोजाङै खोनायाखैमोन नोंथां खोनादोंना
नोंथां खोनादों ना हेल' हेल' नोंथां हेल' हेलौ हेल'